लौ हेलौ नोंथां खोनाबायना?
औ होनादो।
औ। आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आङो सावरायनो सानदोंमोन। दा आयदायानो जाहैबाय बर' हारिनि ओ इंख्रिफोरनि सायाव आरोना। नोंथाङा राय ओ रायज्लायनो गोसो ना?
औ रायज्लाय जागोन।
बिदिब्ला नों जागायजेनो ना आं जागायजेनो?
औ नोंथा नोंथाङानो जागायग्रोदो।
अ आंनो जागायजेनसै ना। बिदिब्ला बर'नि ओंख्रि खि होननानै बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि दं जोंहा बिब्दिनो नारजि अनला नारजि अमा अनलाजों मेवाइजों, सबायजों साम'जों आरो बेबायदिनो अनेक रोखोमनि दं आरोना दा आङो गिबियावनो ओ ओहो अनला मेवा अनला मेवा आरो अमा गोरानखौ सावरायग्रोनोसै जाहैबाय। दा जोङो अनला मेवाइखौहाय बोरै सङो। बोरै संनानै जायो होननानै बुङोब्ला? ओ गिबियावनो जोङो बारि खनानिफ्राय बा अ'बेबा हाग्रानिफ्राय मेवाखौ लायग्रोनानै बिनिफ्राय मेवाखौहाय बिनि मेवाखौहाय खलथाखौ जिदनानै मेवाखौ साखा साखा हानानै रेडि खालामो। आरोना बिनि उनावहाय जोङो मेवाइजोंथ' जोङो अनला नांगोन हैबाय अनलाखौथ' ओ चिगां गिबियावनो जोङो ओ माइरंखौ सोमनानै दसे दैयाव दोननानै गुरै खालामनानै माइरंखौहाय उवाल आवबा थबसियाव देयो नङा होमब्ला
औ नंगौ।
बेनिफ्रायहाय देखांनायनि उनाव जोङो रेडि गासिबो रेडि खालाम जोबखानानै जेनेबा अमा गोरानखौ अमाखौहाय ओ गोथांखौनो अराव फोराननानै एसे रानफुनला खालामनानै जोङो अमाखौबो रेडि लानानै ओ साराय जाननानै थाव संख्रि फानलु मस्ला सेरनानैहाय हरनानैहाय जोङो अमा गोरानखौ एवनानै लाग्रोगोन आरोना। बिनि उनावहाय जोङो अमाखौ रेडि खालामखांनायनि उनाव अमाखौ मोनसे एबा आगजुआव बेवहाय हायनानै दोननानै आरो फिन खेबसेबाव ओ मेवाइखौहाय जोङो थाव गुदुङावहाय ओ थाव थाव बिदिनो ओ सामब्राम बानलु होनानै एवफ्रामग्रोनानै एसे एवनानै एवदुबनानै मोन एसे मोनफ्रामहाम खा खालामनानै जोङो ओ दै हरगोन आरोना बिनिफ्रायहाय दै हरनायनि उनाव जोङो दैखौ इसे गुदुं खालामनानै ओ अनला गुन्द्रु बिखौहाय जाय अनला गुन्द्रि देदोंमोना जोङो बेखौहाय अनला गुन्द्रिखौ सारायाव होनानै एरबाय थागोन आरोना दै गुदुं गोदैया दुं दुङाबा हरनो नाङा आरो ना दुंनायनि उनावसो हरनांगौ। बिनि उनावहाय जोङो ओ जेब्लानाखि अनलायाहाय अनलायाथ' गोदैयोना खामथाबबोना सारायावहाय बेनिखायनो बिनि थाखायनो जों एरबाय थानांगौ। बेनिफ्राय जेब्ला ओ अनलाजों मेवायजोंहाय जेब्ला ओ मिक्स खालामनानै एरबाय थाय थानानै जुदि मोजां रोखोमै गोदौग्लाबनायनि उनाव जोङो बेदरखौ हरनांगौ आरो ना। बेदरखौ हरनानै जोङो ओ मोजाङै फोमोननानै जायो आरोना। थिग बेबादिनो जेन'ब्ला मेवाइ फोरनि बादावहाय जेन'ब्ला मेवायाथ' अनेक रोखोमनि औवानिफ्राय जों मोननो हायोना? जेरै ओ हाग्रानि औवा ओ न'नि औवा थेलेबास औवा औवा बुरखा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि औवानिफ्राय मोननो हायो आरोना। ओमबाय सबसे जोंना गोथावसिन गोथावसिन मेवा होननानै बुङोब्ला हाग्रानि औवायानो गोथावसिन होननानै बुङो आरोना। मानसिफ्रा बुङो बिदिनो जोंबो गोथाव मोनो जानानैहाय औ। ओमफ्राय नेक्स्ट आयदायाव फैदों जोङो सबायजों नाजों गिबियावनो जोङो सबायजों नाजों स नो थाखाय जोंनोथ' सबायखौहाय सिगां उननानै जोङो माबायावहाय जेनेबा उवालाव देनानै बा सिलपाथायाव उननानै जोङो दालि बायदि बिदि खालामग्रोनानै लाग्रो नांगोन ना बिनि उनाव बेवहाय जोङो सबायखौ रुनानै रुनानैहाय गुरै खालामनानै जोङो रेडि खालामगोन आरोना जेरै नाखौहाय एवनानै लाबाय नाखौ एवनानै लानानै बिदिनो जेरखम आं दहाय अनला ओंख्रि संनायाव जेरेखम थाव सेरगोन बिदिनो नाखौबो एवग्रोनानै लानानै जोङो सबायजों नाजों खौ जोङो ओ नाखौ एवखांनायनि उनाव सबायखौहाय रुखांनायनि उनाव जोङो मोजां रोखोमै एवनानै बेखौहाय फोमोननानै जायो आरोना दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय बेफोरबायदि ओंख्रिनि बादैहाय ओंख्रिफोरखौहाय माबोरै सं संनानै जायोब्ला माबायदि रोखोमै नोंसोरो संनानै जायो नोंथाङा आंनो एसे बुंथिनानै होनो हागोन नामा
औ जोंनि जोंनिथिंजाय ओंख्रि होनोब्ला जेनेबा नारजि अमा
औ नारजि अमानि सोमोन्दै ओं
नारजि अमाखौ ओ संनोबा आरोना संनोबा सिगांग्रो मैगंखौ साफा जोङो बासिग्रोना लानांगोन आरो ना बासिग्रोनानै बेखौ एसे साफा सुनानै सुग्रोनानै एसे दैयाव एसे सोमहाबना दोननांगोन आरो ना बिनि गोखाया खारनो थाखाय
औ औ
दसे सम सोमना दोननानै ओमफ्राय बेखौ साब फा मोजां सुनानै बेखौ ओ सारायाव मोजाङै होनानै ओ खारै खारै खारै एसे होनानै बेखौ मोजां रब नो होग्रोगोन जेब्ला बियो गुरै रबो एसे रबो होमबानिया बेयाव फानलौ हाइजें मस्ला बायदिसिना मस्लाखौ होनानै मोजां फोमोनो फोमोनना बेयाव जेब्ला बेदर बेदर होयो आरोना बेदर होयोबा बिदि बेदरखौ मोजां मोन बेखौ दोनथ'नानै बेलेग
औ
बा बेलेग बेयावबाबो खामजायो थेवबो एसे खामनायनि चान्स थायो आरोना बिनिखायनो गुबुन मोनसे साराय लानानै बेयाव मोजांनो बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लायो। एसे एवफ्रामग्रोना मस्ला मस्लि होनानै मोजाङै एवनानै
औ
ओ मा होनो उम नारजियाव होयो आरोना। नारजियाव होनानै आरो एसे मोजाङै मोननो थाखाय बेदरा मोजाङै मोननो थाखाय बेयाव दै होबोयो जेब्ला बियो मोजां मोनोना? अब्ला बेखौ थाङो।
औ बेबायदियैनो दस्रा गुबुनफोर ओंख्रिफोरखौहाय माबोरै जायो?
खोनायाखै नोंथां?
खोनादोंना?
औ
बेबायदियैनो बायदि रोखोमै ओंख्रि बर'नि ओंख्रि दंना नोंसोरनि ओनसोलफोराव बेहाय माबायदि रोखोमै ओंख्रिफोरखौ आरोबाव गुबुन गुबुन ओंख्रि खौहाय संनानै जाबावो आरोना बिनि बादै आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों।
साम'जों साम'जों सबाय। साम'जों सबाय होनोब्ला ओ जेब्ला सामुखौ मोननो थाखाय सोरबा बायो सोरबा दैमानिफ्राय लाबो गुरनानै बेफोरबायदिनो। लाबो लाबोबा जेब्ला बायना लाबोबाबो बेखौ मोजाङै साफ फायै सानसे एबा साननै थाखाय सोमना दोनो आरोना बिनि ओ माबानिफ्राय हा ओंखारनो थाखाय मोजाङै बेखौ सोमना दोननानै जेब्ला हा ओंखारो हाया ओंखार खाङोब्ला बिनि जो थाखोन जायखौ होनो थाखोन बिनि खुगाखौ मोनसे थाखोन होननाय दोङो बेखौ साफानो गारफैयो। गारनायनि उनाव बिनि जायबा खि खिबु होनो नाय बेखौ बेखौ साफानो दाननानै लायो आरोना दाननानै साफ फा मोजां सुनानै बेखौ मोनसे आइजेंआव दोननाय जायो आरोना? मदयनानै साम सबाय सबाय ओंख्रिजों सङोब्ला आरो सबायखौ मोजां दसे सोमना दोनगोन गुबुना सोमाबो देनाय बेखौ मोजां साफ फानो सुनानै ओ दैयाव दै एसे होनानै बेखौ रहायनो थाखाय खारदै एबा खारदै एसे संख्रि एसे होनानै मोजां रहायनो होयो आरो ना रबनो होयो। जेब्ला बियो रुयो गुरै जायो। ब्ला बेखौ मोनसे आइ आइजेंआव थिखांना दोनो आरोना?
औ औ
बिनि उनाव बै साफा सायनानै दोननाय सामुखौ जोङो ओ एवनो थाखाय सारायाव होयो आरो ना? सारायाव होनानै जेब्ला बेखौ एरो अब्ला दै होबाथाय बिनिफ्राय दै ओंखारो आरोना। बिनि दैया जेब्ला साफा ओंखारजोबनानै जेब्ला बियो गोमाबा जायोना जेब्ला रानजोबो अब्ला बेयाव संख्रि एसे होनानै एरो एरबाय थाना मोजां एरनो होयो होनानै जेब्ला बिनि दै ओंखारनाया बन्द' जायो अब्ला बेयाव थाव गुबैखौ एसे होयो आरोना होनानै साफफा एवफ्राननानै जेब्ला बेनिफ्राय मोनसे खबद' ओंखारोना देरनाय खब्द' होनो बेखौ बे ओंखारोब्ला बेखौ जोङो
बोखाङो बे सारायनिफ्राय बोखांबाय बोखांनानै बै जेब्ला सबाय ओं ख्रैया रबनानै दोननाय बेयाव मस्ला मस्लि होनानै बे साम'खौ होयो। साम'खौ होनानै मोजां बेखौ गोदौनो होनोबा गोदौनो होनानै बेखौ मोनबाथाय दसे उनाव खाङो आरोना।
ओ समाबोथ' जाबाय नोंथां जोंना जि मिनिटनि बारा जाबाय नोंथांनिफ्राय आं बेबायदि बर'नि ओंख्रिनि बादै सोमोन्दै आङो मोनथिनो मोननानै जोबोद गोजोन नाय मोनबाय दा औ बिदिब्ला दा दोनथ'लायसै नामा?
औ दे नोंथां।
औ गोजोनथों।
औ गोजोन्थों।